खोनदोंना नोंथाङा औ आंबो दासो खोनादों नोंथांनिखौ
औ नोंथां जेनेबा दा दासान्दि एसे नेटर्कनि एसे प्रब्लेमा मोजाङैनो सोलिबाय थादों नङा होनोमबा नोंथां एसे जे माने जोंनि जानबुंआव नेटवर्कनि गोबां गोहोम खो सोलिबाय थादों माने।
अ माने नेटवर्का माने एसे उसुबिदा जाबाय आरोना उम माने नाङा नाङा बेफोरबादि सफैदों। समयस्या जानानै दोङो। बेनि थाखायनो आंहाबो एसे समस्या जानानै फैदो नेटवर्कनि। थाखायनो जेबो आङो भिडिअ'फोरबो नायनो मोनाखै माबा। फरायनायफोरनिबो जेबो आङो सार्च खालामनो हायाखै बेनि थाखाय। नो एसे प्रब्लेम मोननानै आंबो बेबायदिनो नोंथांनो कल हरनाय जादों आरो नोंथां। आं ओरैनो एसे जों सानैजों सावरायलायनो होन्नानै।
थिगानो जादों नोंथां थिगानो जादों दाथ' नै नोंथां मा होनो गरमाबो बांदों दा जाबाय नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
थाखाय जों आरो मा खालामनो मा मानो आदसा बे गरमजों आं। गोसोआव फैदों जे नोंथां दा नोंथां आजों मा रायज्लायनो गोसो
अ' नोंथां गिबियावनो आङो। ओ नोंथांनिसिम ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि थाबाय नोंथां।
औ औ नोंथां आंबो नोंथांसिम गोजोन हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय।
औ औ नोंथां आं माने नोंथांनिफ्राय मोनसे ओ मोनसे गियान सोलोंनो लुुबैदों आरो नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनो हानाय बायदि बिदिबा फोरमायना होबानो जाबाय एसे सुंद' समनि गेजेरजोंनो नोंथां।
औ औ हागोन नोंथां हागोन नोंथाङा जि मिथिनो लुबैदों आंनियाव सोंजागोन आङो बेनि जसेबां हायो एसेबां नोंथांनो मदद बा नोंथांनि आं सोंनायखौ आं फिननाय होनो थाखाय खाबु दं आं नोंथां बेयाव बेसेबां एसेबां मोदां जागोन नोंथां।
औ जागोन नोंथां नोंथां आथिखालावदि जोंनियाव गुबुन ओ बेफोरो सोलिफ्लेबाय थानायखौ जों नुनो मोनोदि जिखि जोंनियाद दावबायनाय बे दावबायनाया मानि मोजां गाज्रि बेफोरनि सायाव एसे रायलायनो नोंथांजों आङो माने नोंथांनिफ्राय मिथिनो मायबा मोनसे ओ गियान मोननो हागोन नामा नोंथिनिफ्राय रों-रोंगौथि लानो हागोन नामा होननानै आंनो दावबायनायनि फारसे नोंथांनियाव माने सोंनाय जाबाय आरो नों थां नोंथाङा एसे सुंद' गेजेरावनो एसे फोरमायथिना होबा आंनि गोसोआवबो गोजोननाय मोनगोन आङो जेनेबा नोंथांनि रोङिखौ आङो नोंथांनिफ्राय रोंनो हागौ बेखौ आङो नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुबैदों आरो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां हागोन मानो हाया जानो हागोन दा नोंथाङा आंनियाव मोजां सोंथि आरो आं गोजोननायबो मोनदों नोंथाङा बे सोंथिखौ आंनियाव सोंनायखौ दा नोंथाङा जेनेबा मिथिनो लुबैदों दावबायनायजों जों मा मा सोलोंनो हायो बा मा मा जोङो मिथिनो मोनो औ दाउ बायनाय दावबायनाय होनबा जों मा ट्रेभेलिं ट्रेभेल खालामनाय जायखौ जों बेरायनाय ओ जेराव जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै बै बे दावबायहैनाय बेखौ होनदों नोंथाङा औ दा जेनेबा नै नों ओ बुंनोसै ओ दावबायनाया जोंनि थाखाय मानो मोजां होनोब्ला दावबाय जों जेसे एसेबांनो दावबायगोन एसेबांनो जोंनि जिथु मेलेम जोंनि जिथु साननाय हनाय बेफोरो जोंना
एसे गोजौ थाखोआव थांनो हायो आरो माने आंनि बादिब्ला नोंथां दा जेनेबा जों दावबायो गुबुन फारसे जायगायाव जों थांगोन माने जेनेबा जोंनि ओ नर्थ इस्टआव
औ नोंथां औ अ नोंथांनि आङो नोंथांखौ बारा खोनाफैया मोनदों एसे प्र प्रब्लेम जादों नामा
औ नोंथां ओ दा खोनाबायना खोनाखै नोंथाङा एल' नोंथां खोनाबायना नोंथां हेल' नोंथां नोंथां बेखौबो आं खोनाफैखै नोंथां हेल' नोंथां हेल' नोंथां खोनाबायना नोंथाङा नोंथांनो दा नोंथाङा आंनिखौ जेबो खोनायाखै नामा नोंथां